हेलौ नोंथां
औ नों औ नों नों नों नोंथांखौ गाहाम मा होनो नोंथांखौ गोजोन बेलासिनो गाहाम हामलायनाय बावनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंनिफ्रायबो ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बाहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथाङा दा आंजों दसे सम राय्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ दा जों होनबा आबाद माव आबाद मावनायनि बागै दसे सम सावरायनो नोंथां
औ औ नोंथां
औ जोंना आबाद मावनाय होनोब्लाथाय जोंना गोदो गोदो समफोरखौ नाय नायहरोब्ला जोंहा बर' सुबुंफोरा हाग्राबारि एबा अरनबारि गेज अरनबारिखौ दास्रांनानै बैफोर जायगाफोराव बैफोर जायगाफोराव जोंना सुबुंफोरा अरनबारि लंदां
औ खोनादों नोंथां।
औ जोंना बैफोर माने जोंना गोदोनि समखौ नायहरनानै जोंना सुबुंफोरा हाग्रा बारि एबा अरन बारि दानस्रांनानै बैफोर जायगायावनो सुबुंफोरा अरमबारिफोरखौ दानस्रांना सावस्रांना बिथांमोना आबाद आबाद मावनानै रायजो जाबोदोंमोन आरो नोंथां
औ औ नोंथां।
सुबुंफोरा बै समाव आबाद मावनो थाखाय बिसोरो जेबो हासार बायदि मुलि बाहायनायखौ बिदिखौ बाहायनो मोना बेमोन आरो नोंथां एबार रोङामोन आब नाथाय जोङो दानि मुगा एबा दा सोलिबाय थानाय आबादारिफोरखौ गोबां रोखोमनि हासार मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनसै नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
आबादनि सायाव जों बुंनो थाङोब्ला दा गिबियावनो जोंना माइ आबाद बे सर आबाद सरफाद जिंखा पटल कक्रेल बायदि आलु बेफोर मैगंफोरखौ जों गोबाङै मावनाय नुनो मोनो आरो दानि जगाव
औ
बुंनो थाङोब्ला जों माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो माबे मोनसे माइया जोलैनो मोजां गायनो मोजां जागोन बेखौ जोङो सायख'ना लाग्रोनांगोन
औ
बेनि उनावसो जोंना माइखौ जोलैनो बिनि उनाव जोङो माइखौ जोलैनो थाखाय माइज्लि दोननांगोन आरो नोंथां
उम
बेनो बेनि उनाव जोङो बोथोर मोनफैब्ला बेखौ दखरसे हाया दखरसे हायाव जोङो मोसौ एबा नांगोलजों हालेवनानै नाखौ गुरै खालामग्रा लानांगोन नोंथां।
औ
बे गुरै खालामनाय हायाव माइखौ माने जोङो जोलायनो दोननाय माइजलिखौ गारना होनांगोन आरो एबा सारना होनांगोन नोंथां। बेनि उनाव जेब्ला माइखौ फाननानै माइआ बेगरनि फोनानै माइया बेगरनिफ्राय बिलाइ महर लायोबा खोथिया महर लायो अब्ला जों बेखौ फुनानै गुबुन दाबसे गुबुन दाबसे हाखौबो मोसौ लानानै हाखौ गुरै खालाम खालामनाय बेयाव दै बेयाव दै सोनो दंग' एबा जाम्फैनिफ्राय बियो लारियै फुना लानाय खोथियाखौ गायनांगोन
औ
बेनि उनाव फिन गोबाव दिन बारलांब्ला जेब्ला खोथियाखौ गायनाया माइ फिथाइनि महर लायो अब्ला बेखौ जों खासि एबा सि फिखाजों हानानै बिखौ मोसौजों मारा नागोन नागोन बेनि उनाव जेब्ला माइ बेगरफोरा गुजोबो अब्ला बिब्दिनो जों माइ आबादखौ माव मावो आरो नोंथां
औ औ
जोंना बेबायदिनो माइ आबाद मावखांनायनि उनाव बै माइ माइ माइ हाना लाबोनायै जोङो न'खराव लाबोयो हानानै दुब्लिनिफ्राय जों नखराव लाबनानै जों मारा होनानै मोसौजों मारा होनानै जोङो दानि जुगावथ' जों मोसौजों मारा होला नोंथां दाना जोंना गासिबो दा गोदान मुगानि दानि सोलिबाय थानाय जोंहा गासिबो एसेबाबो टेकटरजों टेक टेकराव जोंना ट्रेक्टरजों लाबोयो जोंना बै मेचिनखौ बेयाव सोरनोबानो जोंनिया माइया एक्सट्रा जिगाबा एक्सट्रा बिदि ओंखारो
औ
दानि जुगाव जों गासिबो बेजोंनो मारा होयो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आबाद मावनाय होनोब्ला जोंना आबाद आबादा दानि जुगाव गोबां मुलि हासार बाहायनायनि थाखाय जोंना हाफोरा गाज्रि जालांनो हमबाय
औ नंगौ औ
थिग बेबायदिनो जों दानि दा सोलिबाय थानाय मुगायाव नुनो मोनसे आबाद आबादफोर मावनायखौ जोङो हासार मुलि बेफोरबायदिनो बाहायनायखौ औ दानि जुगाव बेनि थाखायनो आबाद आबाद आबादफोरा जोंना बारा जाबांलाय माने बेफोरबायदि फिथाय बारा होबांला आबादा जोंना बांसिन आबाद मावनाय होनोबाथाय दानि होनलांनाय आङो माइ आबाद बे आबाद बांसिनै जोंना आबादा मावजायो आरो माइ आबादखौ जोंनि जायगायाव
औ
दा नोंथाङाबो आबाद मावनायनि सोमोन्दै दसे सम आंनो फोरमायनो हागोन नामा‌ नोंथां
औ हागोन नोंथां नोंथांब्ला नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ आगोल गोदोनि दिनाव हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै सावस्रांनानै आबाद गायनाय खौ जों खोनानो मोनदों आरो
औ
बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनो जानो थाखाय जोङो बांसिनानो म माइ माइ आबादखौ बांसिन गायनाय जायो आरो मानो होनोब्ला जोङो ओ गावनि जिउखौ फोथांनो थाखाय जोङो ओ माइकखौ नांथारगौ जायो माइरंखौ बेनि थाखायनो जोङो माइ खौ गायथारनांगौ जायो आरो
औ औ
नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो बिदिनो ओ माइखौ नोंथाङाथ' होनलांखाबाय माइनि ओ गायनायनि बागै ओ जोंना दा ओ पथल खांख्रिखला बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोरखौ बोरै गायो होनोब्ला जोङो ओ पासावनो पथल पथल फिथाइखौ बोरै गायो होनोब्ला जोङो फथल खौ बिनि बिजौखौ जोङो
हास'नानै ससे ससे हास'नानै जों बेखौ दैयाव फ सिगाङावनो जोङो दैयाव सुदुंग्रोनांगोन बेनि उनाव दैयाव दोनखांनायनि उनाव जोङो दब्लायसे हायाव जों बेखौ ट्रेक्टर एबा नांगोल मोसौजों बेखौ हालेवग्रोना लानांगोन बिनि उनाव जोङो बे हाया गुन्दै जाबा जों बेखौ हाखौ एसे एसे खोनानै दखर दखर एबा दखर दखर ओ खोना बे पथल बिजौखौ जोङो गायना होनांगोन आरो
औ।
बेखौ गायखांनायनि उनाव जोङो औवाजों जोङो खघुन्टा गायनानै जों बेखौ मान्थलि होनानै आरो बेनि उनाव दिरुं बोनानै जों बेखौ बैसां बानायनाय जायो आरो बिनि उनाव पटला पटल बिफाङा बिलाइ ओंखारबोयो अब्ला जोङो बिखौ हाग्रा रज'बा जों बेखौ फुनानै होयो बेनि उनाव जोङो बिखौ बिजौ ओंखार बा जोङो मानलानो थाखाय औवानि गन एबा जोंङो दिरुं बोनानै होनाय जायो बिनि उनाव बियो बिजौआ मानला लांबा जेब्ला बि बिफाङाव मोनहैयोब्ला जोंङो बेखौ गुदिनि हाग्राफोरखौ जोङो फुनानै जोङो हासार होनाय जायो बेनि उनाव बिनि उनाव हासार होखांनायनि उनाव जोंङो एम्फौनि मुलि होनाय जायो बेनि उनाव जोंङो हाग्रा थैनायनि मुलिबो होयो आरो गुदिनि एसे साइदआव हाग्रा रज'बा
बेनि उनाव जोङो बिनि उनाव जोङो फिथाइ थाइबा जोङो बेखौ फिथाइयावबो बेनि उनाव जोङो फिथाइखौ खानानै जोङो हाथायफोराव फानैहैयो फानहैनाबो जोङो रां खामायनो हायो जोंङो आरो बेखौबो जोंङो जानो हायो
औ औ
आरो बिनि उनाव जोंङो आलु आलुखौ बोरै गायो होनोब्ला जोंङो बेखौबो जोंङो मोसौ एबा नांगोल एबा ट्रेक्टर मोसौ बिदिजों जोंङो हालेवग्रोनानै जोंङो बेखौबो हाखौ गुन्दै खालामग्रोनांगोन सिगाङावनो बेनि उनाव जोंङो नांगोलजों एबा खदालजों जोंङो बेखौ लाइन लाइन बानाय जावग्रोनांगोन बिनि उनाव जोंङो आलुखौ दरसे दरसे इदिनो एसे गोजान गोजान होनानै जोंङो गायनांगोन आरो।
औ।
बिनि उनाव जोङो हाखौ खोबना होनांगोन बिनि उनाव जोंङो गोजौ खोना होनांगोन आरो लाइन लाइन बिनि उनाव जोंङो ओ माइनि ओ माइनि ओ जिगाब जिगाबखौ जोङो खोबना होनांगोन बेनि उनाव खोबना होखांनायनि उनाव जोङो बेहाय हाग्रा रजबा जों बेखौ फुना होयो बेनि उनाव जोंङो
ओ हाग्रा फुखांनानै जोंङो एसे गोजौ गोजौ रजबा बेहायबो जोङो एम्फौ जायैनि थाखाय जोङो मुलिबो होनाय जायो बिनि उनाव बिनि उनाव ओ जोङो बेदरा अब्ला बिफाङा थैलाङो अब्ला जोङो बेखौ ओ जिगाबखौ बोखारनानै जोङो बुरनानै बेखौ खौ ओ बेदरखौ जोङो हायाव दोननानै एबा
जि ओ जायखिजाया जों बुस्थुआव दोननानै बेखौ जोङो ओ जानाय जायो आरो एबा जोङो फानैबाबो जोङो ओ रां खामायनो हायो आरो
औ
बिनि उनाव जोंहा ओ काक्रेल काक्रेल बिफांखौ बोरै काक्रेल आबादखौ जों बोरै आबाद मावो होनोब्ला जोङो बिदिनो पथल ब बायदि जोङो बिदिनो गायनांगोन
ओ बिदिनो बिनि ओ जावग्रोनानै जोङो बेखौ बेखौ जोङो बेदरखौ दिहुननानै बिफां बोराइनिफाय जोङो जावनानै बेदरखौ दिहुननानै जोङो हायाव गुसु हायाव जोङो दोनथनांगोन दसे सम बेनि उनाव जोङो दहय बुंलांनाय बायदि ओ हाखौ जोङो
हालेवग्रोना लाग्रोनानै जोङो गुन्दै खालामनानै बिदिनो ओ पथल गायनाय बायदि जोङो हाखौ दखर दखर जावग्लेनानै जोङो
बेयाव गायना होनांगोन बेदरखौ बिनि उनाव जोङो बिदिनो ओ बिदिनो जोङो ओ एसे खिलिबा बिजौ ओंखारबा जोङो बिदिनो ओ दिरुं बोनानै जोङो मानलानो थाखाय जोङो दिरुं एबा औवानि ओ गन जों गायनानै होनांगोन बिनि उनाव जोङो बिनि उनाव जोङो ओ सां लुना